हेल'
औ नोंथां
अ खोनाबायना
औ खोनादों दा?
ए मा खालामगासिनोमोन
दङ ओरैनो जिरायनानै दंमोन अ दा होमबा जोङो य'गा आरो मेडिटेसननि सोमोन्दै रायलायनो जागायलांसै नामा?
जागायजायो ओं
अ माने य'गा मानेथ' मिथिखायो बयाम होनो जोंनि बर'आव बे जेनेबा मुलुगनााङैनो गनायजानाय मोनसे खान्थि जायखौ जों जोंनि देहा आरो गोसोनि थाखाय खालामनाय जायो देहानि राफोद जानायनि थाखाय जोंनि सावस्रिया मोजां जानायनि थाखाय जेनेबा गोबां आसोनफोर थायो यगायाव जायफोरखौ जोंनि माने देहानि गोबां अंग'फोरनि थाखाय मोनसे सिपेसिफिकयै गोबां माने बेलेक बेलेक आसन थायो आरोना यगायाव थ' बेनिनो जेनेबा नैजिसे जुनखौ यगा
मैयाहायो ओं
मुलुग मुलुगनां यगा दे महरै फालिनाय जायो द मुलुगनि गसै गासै जायगायावनो माने य'गाखौ एक्सेप्ट खालामना लाबाय दानिया बेनि अरिजिना जेनेबा इण्डियामोन भारत हादोरमोन बेनिफ्राय दा हाद माने बुहुमनि गोबां हादोरफोरावनो माने गासैबो फार्म हादोरावनो हेलौ गासैबो फ्राम हादरावनो मने योगा खालामनाय जायो आरोना थ बिदिनो जेनेबा योगानिफ्राय आरो अ माबा मुलाम्फाफोरखौ नोंथा फोरमायनो हागोन ना
मा होनो गिबियावनो आं बेखौ बुंग्रोनो सानो मैयाहाय जे नैजिसे ओ जुन मोनना बियो मा? होनो मुलुगनां जोंनि योगा सान हिसाबै जोंनि भारत हादरनिफ्राय बेखौ आजि माने थांनाय बांद्राय बोसोरबो जायाखै बिनिफ्राय मा मा होनो मुलुगनां योगा सान होननानै बेखौ फालिनाय जादों मैया इस्पेसेेलि आङो जेरावबो जोंनि माने जोंनि लकेलिटि बा जोंनि इण्डियायावहाय गोबां मा होनो थांनाय बारफोरनिफ्राय मा होनो जेनेबा मैयाहाय बांसिन मानसिफोरखौहाय मा ओ मा होनो पार्टिसिपेट खालामनाय नुदों आरोना
औ नंगौ
बिदिनो जोङो योगा आरो मेडिटेसन होननानै बुङोबा बे बे जिनिसाथ' गिबियावनो जोंनि इण्डियानिफ्रायसो बेयो सोमजिदों ओ जोङो जोंनि जोंनि जे इण्डियान जोंनि बे समाजखौ नायोबा जों गासै साइडनिफ्रायबो जोंनि जे धोरोमानो हक बा जोंनि जे जोंनि सिभिलाइजेसन बे जोंनि बेयो जों बहुद आजौ आजैनिफ्रायनो माने बहुद फुरनानिफ्रायनो जों योगाखौ जोंनि लाइफआव प्रेकटिस खालामगासिनोखा बेजों लोगोसे आङो यगाखौ गिबियाव माने यगायाथ' जोंनि देहानि थाखाय बियो बिराद मोनसे गोनांथार बियो मोनसे जोंनि थाखाय बुस्थु जेरावहाय जोङो नायोबा मा होनो यगायाबो मोनसे थांनानै थानायनि लाइफ एबा बेबो मोनसे लामासो माने जेराव नोङो योगा जोंहाय नोङो गोबां रोखोमनि जेरै बेमार आजार बा गावखौ दिसिप्लिनाव लाबोनाय बा गावनि जे जिउ खुंलांनायावहाय बे यगायाबो जोंखौ मोन मोनसे आइडियेल माने जों थांनानै थानायनि मोनसे लामा दिन्थियो योगायाबो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोबां दा जेफोरखौहाय जोंनि मदेन जोंनि बिगियानाबो माखा माखसे मा होनो बेरामफोरखौ फाहामनो हायिफोरखौहाय दायो जों नुनो थांदों दायो य'गाया मा होनो गोबां माखासे बेरामफोरखौहाय फाहामगासिनो आरो बे बेफोरनि थाखायनो दायो नै यगाया जों जोंनि भारतजों लोगोसे दिनैहाय मा होनो गुबुन गुबुन हादरफ्रावबो बिराद बिदिनो ओं बे योगाखौहाय गनायनानै लादों ओ जों बेखौ दानि जुगाव जों जों दायो प्रेजेन्टलि बेखौनो नुगासिनो जोङो जोंनि इण्डियानिफ्रायनो बे थांनानै दायो मा होनो गोबां हादरनि मानसिफ्राबो दायो य'गाखौहाय दायो एक्सेप्ट खालामनो हमदों आरो माने ओमफ्राय उम मा ओ मा होनो मेदि तिसन खौथ' दायो मा होनो गावखौहाय मोनसे माने मा होनो जोङो मेडिटेसनखौ एक्जेक्टलि बर'नि मा बुङो आं बारा मिथिया नाथाय आं मेडिटेसननि बिसय मिथियोबा बेनो जागोन जे मेडिटेसना गावखौहाय सिरि बा गावनि मोनसे जे जों आत्माखौ होनना बुङो जों बिनि मोनसे सान्थि नागिर नायाव माने नैबे मेडिटेसना जोंखौ बेयावहाय मदद खालामो होननानै आं मिन्थियो आरो। उम ओमफाय लोगोआ बे बेखौ मेडिटेसननि बिसय मिथियोबा एसे फोरमायजागोन‌।
औ माने जेनेबा जोङो योगाखौबो मेडिटेसनजों कानेक्ट खालामजायो जेनेबा यगा खालामनायाव जों खालि जोंनि ओ माने देहाखौ ल' दानाय बेल' नङा जों जोंनि माबाखौबो गोसोखौबो माने सान्थि खालामनो थाखाय माबा खालामनाय जायो आरोना बेवहाय माने यगाखौबो माने माइन्डखौ सान्त खालामनो थाखाय सान्ति खालामनो थाखाय खालामनाय जायो बेवहाय जोङो मेडिटेसनखौबो सरजाबफानो हायो आरो। मेडिटेसनआ बेनो जेनेबा जों जोंनि गोसो सिङाव मोनसे मोनसे माने माने डिभाइन लाइट बिदि बुंनाय जायो बेखो माने जों जायखिजाया मोनसे मोनसे बुस्थु सानना लानांगोन गोसो सिङाव ओमफाय बेनि सायाव साननानै सिरियै थाहाबनानै मेगन मिसिबनानै जोङो ओ आधा घन्तासो सम हा-हाबनानै माने सिरियै थाहाबनानै बे मोनसे बुस्थुखौल' गोसोआव इदि हमदांनाय मोननानै नै माने बिदिस सानहाबना थानांगौ आरो ना माने जेबो बेलेग सानस्रि गैया खालि बेल' मोनसे सानस्रि त बेवहायना जोंनि गोसोनि माने माइन्दनि
बे आतमा एबा ओं बिदि लाबोनायनि थाखाय बेखौहाय
माइन्दआ कन्ट्रलाव फैयो माने नों जानला मानला साननायफोरनिफ्राय जानगाराव थानो हायो बेनिफ्राय नों नोंनि खामानियाव माने मोजाङै फकासखो खामसिननो हायो आरो ना माने फकास पावारा बाङो जुदि मेदिदेसनखो खालामो मोजाङै बेनो मेदितेसननि गु बै माबाया बिदिनो फ कास बारायनायनि त दा जोंनि जेनेबा सरासनस्रा जिउआव गोबां खामानि थायोना बे बेफोर खामानिनि थाखाय खामानि मावो मावो माने जों माने उसुखुथु जालाङो मानसि फोरा मेङो उसु खुथु जालाङो मोनसे खामानियाव जोङो फकास खालामनानै थानो हाया मा हाया जोबोर गोदान गिदिर गिदिर इनस्टिटिउटफोराव खामानि मावनाय गिदिर गिदिर मानसिफोर गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिनि मेनेजारफोर सि इअ फोर बिसोरबो अ माने दानिया मेडिटेसन खौ नाजावना लाग्रा जाबाय गावनि मायेनखौ फ कास खालामनो थाखाय मानोना बिसोरबो माने जोबोर गिदिर गिदिर खामानि मावगासिनो जायनि थाखाय बिसोरो बिसोर माने बिराद मेन्टेल प्रेसार गोलैयो आरोना
अ
जायफोर बिराद गिदिर गिदिर कम्पानिफोराव खामानि मावगासिनो बिसोरनिया माने बिराद मेन्टेल प्रेसार गोलैयो जायनि थाखाय बिसोरो मेडिटेसनखौ नाजावना लानांगौ जादों बे मेडिटेसननि थाखाय फ्राय बिसोरो माने गावसोरखौ गावसोरनि जेनेबा माइन्डखौ कन्ट्रल खालामनो हायो जाय बेनिफ्राय बिसोरो गावसोरनि खामानि खौ मोजाङै मावलांनो हायो आरो बिदिनो मेडिटेसनखौ माने जेनेबा नों जेबोला सान जालांबाय मेडिटेसन खालामनायनि थाखाय होनबाना माने गोबां बेराम आजार जारफ्राबो आरो
खमायलाङो गोबां बेमार आजार फ्रा माने साफानो हाया आरोना
औ माने गोबां जेनेबा बेरामफोरा जेनेबा बे माबा माबि हार्टनि बेराम बेफोरो बे स्ट्रेसफोरनि थाखाय जायोना दे जेनेबा नों सटेसन खालामबा नों सान्ति जाबाथाय माने नोंना स्ट्रेसा खमायलांगोन बिदिनो थह मेडिटेसन खालामथारनांगौ आरो फुङाव गासैबो आधा घन्टाबाबो बेनिख्रुइ बारासिन हायोबा मोजां ओम बेनो
मेडिटेसन ओ ओम
नोंथाङा माबा फोरमायबावनो बा फोरमाय बावजागोन
फोरमायनायाथ' बेनोसै माने जोङो आवगायनिफ्रायनो जोङो मा होनो जोंनि भारत देश हिसाबै जोङो इउ'गा आरो मेडिसनखौ जों एक्सेप खालामबोदों दायो फैयै फैयै माने जोङो दायो नुबोगासिनो जोंनि सिलायावबो बा जोंनि खाथियावबो बा जोंनि बिमा बिफा जों गासिबो माने बेयाव दायो जोङो हाबसन जोबनानैआनो थाबाय दायो मा होनो य'गा आरो मेडिसिना आरो जोंनि सोरखारफ्राबो दायो बे मा होनो टुइन्टि फार्ट जुनखौ जे मा होनो अल य'गा दे होननानै जोंखौ फालिहोदों बा जोंनि बांसिन मा बेखौ फालिनो थाखाय मा होन उत्साह होनाय जादों जों बे फोरखौ दायो बुंनो थाङोबा माने बियो मोनसे बिराद मोजां मोनसे इनिसियेटिभ आरो बे जोंनो जोङो य'गा एन ए मेडिटेसन जाया जोंनि भारत हादरावनो उजिनायमोन जों बेखौ आरो जोङो बिदेश साव माने जोंनि ओ इदिनो जेरै बिदिनो गुबुन गुबुन माने बांसिनै आरो गुवारै जोङो बेलेगनो जों बुजायनानै देखायनो हागोन आं बेखौ जोंनि माने जोंनि भारत देशनि जे सोरखारफोरनियावबो माने आं दा बिसोर जे इनिसियेटिभ लादों बेखौ मोजां नुदों आरो
औ नंगौ बियो जोबोर मोजां आरो बिदिनो जेनेबा गोबां इदिनो ओ इनस्टिटिउटफोरबो दोङो आरो ना इदिनो मडिटेसन योगा खालामो जेयाव माने एक्सपार्ट फोर थायो बिसोरो माने गाय खालामो सोरबाफोर गोदानै खालामदोबाथाय मानोना माने बेफोरो खालामदो नांगौ माने मोजाङै टेकनिक मोजां टेकनिकै खालामबासो माने इफेक्टिभ जायो जेनेबा मेडिटेसन खालाम दो होन्नानै मेगन मिसिबना थाबानोल' जागोन बे नङा नों माने नों नोङो गोसो सिङाव मोनसे डिभाइन लाइटआव फकास खालामनानै नै सानहाबना माने बेनि फारसे सानहाबना सिरि थानांगौ माने मोजाङै बिदिनो माने ओ जेनेबा आं आङो मेडिटेसन खालामना नायफेरदो माने जो बिराद खस्थ' माने मोजाङै फ कास खालामनोनो हाया मोनसे बुस्थुआव इदिनो जेनेबा स्टारटिं खालामनायाव ओ गोबां थांलाय फैजलाय जागासिनो जि थट स्नि वेब जासोयो आरो ना थ' बिदिनो जेनेबा सो सोरबा गाइडफोर थाबा मोजां जायो बेनि
बिनिबो उम स्टेडार्द स्टेडार्द वेआव स्टेडार्द वेआव खालामबासो बिनि फि थायखौ मोनगोन आ रोना ओम ओरैनो जानला मेनलाबा ओं ओरैनो जानला मेला रावबो फोरोंग्रा गैया बा ओरैनो माबाबा जों बिनि जिखुनु आसलि जेनेबा बिनि गुबै फिथाइखौ जोङो मोनाबो जानो हागौ आरो ना।
माने बिदिनो जोङो ओ रायलायनायखौ दोन्थ'नोसै।
उम दे जागोन दे हो थांनांसिग